औ खुलुमबाय नोंथां
औ गोजोन हरनि गोजोन हामलनायखौ जासिहरबाय
औ
नोंथाङा सम दङ ना रायलायनो थाखाय औ अब्ला जोङो मा होनदोंमोन नोंथाङा लाइमोन बैसोनि सायाव सावरायनो होन्दोंमोन नङा होमबा
औ औ
औ होमबा जों बे आयदानि सायावनो सावरायनोसै नामा
हा
अब्ला जों बे आयदानि सायावनो सावरायनोसै नामा
औ सावरायजायो नोंथां
औ दे औ दे होमब्ला नोंथाङानो जागायग्रोदो दे
औ ओ लाइमोन बैसो होनोब्लाथ' ओ जों मिथिखायो सेंग्रा सिख्ला सेंग्रासा एबा सिख्लासा लाइमोन बैसोआव मोगा मोगि जायो ओ बिदिनो गोसो थियारि गोसो सान्थायारि आरो आखल आखुवारि बिथिङाव बायदि मैया ओ जेथोगोनां ओ आरो बे लाइमोन बैसोआव जोबोद खैफोद गोनां बैसो ओ उम ओ बै समाव हौवा हिन्जावसानि जिउआ गोबारै खारथायनि सोलायथाय फोरखौ हमथानो थाखाय मोजां आबहावा आरो नांगौ रोखोम सोलोंथाइनि गोनां जायो ओ नङा- -ब्ला जिउ खारथायाव बायदि रोखोम बेले बेजे सोमजिनायनि थासारि फैनो हागौ ओ लाइमोन बैसोआ जाबाय गोदान जांख्रिथायनि बैसो लाइमोन बैसोनि सोलोंथाइ राहाया नांगौ बदि जानाया थारैनो गोनां होननानै जों सानो ओ बेनिखायनो लाइ- -मोन बैसोआव एसे बिमा बिफा एबा न'खरनि बाय बाहागि गेदेर मानसि बिसोरो एसे नोजोर खालामनांगौ जायो ओ जों लाइमोन बैसोआव जोंनि जिउखौ मोजाङै दाना लानो रोंनांगौ जेरैहाय जों फरायनां- -गौ समाव ओ मोजाङै फरायना लानो रोंनां रोंनांगोन ओ जानाय समाव जागोन आरो बिमा बिफा एबा सोरबा गिदिर मानसिया मायबा बुङोब्ला जों बेखौ खोनासंनांगोन
ओ लाइमोन बैसोखौ मोन- से महर सोलायनायनि बैसो होननानै बुङो।
औ
ओ लाइमोन बैसो होनना बुङोब्ला जि जिसे बैसोनिफ्राय जिदाइन जिगु बोसोर बैसोखौनो लाइमोन बैसो महरै सिनायनाय जायो। मोन बैसोनि जौगासारथायखौ गोरलैयै हमदां हायो
औ
बैसोआव गोसोथियारि गोहोआबो जौगासारो। उन्दै बैसोनि गुबुननिफ्राय सोलोंनाय सोलोंथाइनि सोलायै गावनि बिजिरनाय गोहोजों बानजायथावै साननो हानाय गोहोआ गोसो आरो लाइमोनावनो सुबुंनि गाव आंगो सान्थाइ सानथाया लानो हायो आरो रोंथा
ज औ नोंथां। हेल'? खोनायाखै नोंथां हेल'? नोंथांनाय ए एसे हेल
औ खोनादों नोंथां?
औ दासो खोनादों दे मोजाङै। नोंथां इसु दं नामा? नोंथाङा एसे नेटवर्क इसु दङ नामा?
नेटआथ' दं नोंथां।
औ औ दे अब्ला बुंदो दे खोनाबाय दासो।
अ मिथिंगानि सोमोन्दै गोथौयै मिथिनो थाखाय बिसोरो आथुर जाबोयो। समाजनि फारसेबो बिसोरो मिथिनो लुबैनाया बांलाङो। बायदि मोनदांथि आरो आरो नांगौ बादियै नांगौथिया नुजाफैयो। लाइमोन लाइमोननि गोसोथियारि गोसो सानथायारि एबा नांगौथिफोरखौ सुफुंनायनि थांखियै सोलोंसा आरो न'खरनि गेजेराव गोख्र गोख्रों सोमोन्दो लाखिनाय सोलोंसानि सोलोंसानि बायदियाव गोनांथि होनाय जायो
आरो बे सोलोंथाइया सेंग्रा सिख्लासाफोरनि थाखाय बांसिन फिथाइ गोनां जागोन। आरो जों लाइमोन समाव गावनि गोसो बादि सोलिनो नागिर खिरो खायफाया बेयावनो सोरबा गाज्रि लामाजों आगान सुरलाङो खायफाया मोजां लामाजों आगान सुरलाङो लाइमोन समाव गावनि गोसोखौ गाव हारसिंनो एसे बुरखायना दोननो नाजानांगौ एबा दबथायना लाखिनो रोंनांगोन।
औ औ
आं बे खामानिखौ मावब्ला मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बेखौ सानग्रोनांगोन। आरो न'खरनि बिमा बिफाजों लोगोसे ज' थाफाना रायज्लायनो नांगोन।
औ औ
आरो बेखौ मावबा मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बेखौ एसे बिमा बिफानाव सोंग्रोनांगोन।
मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बेफोरबायदि आरो फोरोंगिरिफोरनि खोथा मानिनांगोन जोंनि माखासे लाइमोनफोरा नाङा फाङा ओरैनो ज' ज' थाबायनानै जौ लोंनाय ओ जुवा गेलेनाय आरो सोरखौ दाद्रि होनाय बायदि समाजनि गाज्रि खामानिफोराव लोब्बा थानायखौ नुनो मोनदों ओ नाथायो समाजखौ मोजाङै आब्रुथियै दैदेननोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा गावबा गावनो बुजिनांगोन
औ औ
बबे खामानिखौ मावोब्ला समाजाव जौगानाय फैगोन आरो बबे खामानिखौ मावोब्ला समाजनि खहा जागोन बे खौ दिनैनि दिनाव बिजिरना नायनो सोलोंनांसिगौ मानोना समाज समाजजों लोगोसे गावनिबो खहा जायो बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होनायसै
औ अ नोंथाङाथ' आंनो लाइमोन बैसोनि सायाव सरासनस्रा बुंफोरना होबाय नङा होमबा नोंथां
अ नोंथां
अब्ला आंनि आंनिफ्राय आं बुंनो सानो जे मा लाइमोन बैसोआनो जोंनि मा गुबै थांखि आजावनाय लानाय आरो जोङो मा थांखि लानांगौ मोजां गाज्रि जों बेखौ बे समावनो माने सायख'ना लानांगोन आरो नङा होमबा माने बे समावनो जोंना जुदि मोजां थांखि एबा मोजां थांखिखौ जों सिनायनो रोङा अब्ला बे मोजां थांखिखौ सिनायनो रोङो मानसिया जोंना मा गाज्रि लामाजों थाङो आर ना जायनि जाउनाव जों दा बायदियाव मा होनो दाबायदि जोङो गोबां गाज्रि जेंना बायदिसिना सोलिबोबाय थानाय नुबोगासिनो दं आरो सायफाया मोजां मोजां खामानिबो मावलांनायखौ जों नुनो थांदों आर ना मोननै बेल जोङ बेखौ नुनो थांगासिनो दं आरो मोजां आरो गाज्रि ह बे लाइ बैसोआनो मा जोंनिया गुबै मा होन जोङो फिउसार एबा इयुनाव जोङो मा खालामगोन एबा मा मावगोन अब्ला जों माबायदिहाय थांनानै थागोन बेनि सायावनो माने डिसिसन लानाय बे समा आरो ना लाइमोन समा बेवहायनो जों मोजां मोजां थांखिखौ लायोबा नों मोजां गार नाङा बे लाइमोन बैस जोंनि मा बुजिस' हायि एबा सानस' हायि सम आरो जायनि जाहोनाव खायफाया गोथौवयै साननो रोङियाव आरो। बिमा बिफानि नोजोर गैयियाव माने गाज्रि लामाजों थाङो आरो खायफाया बिमा बिफाया जायफोर गोरों बिमा बिफाया बिफाया जोंनिया मा मोजां गियान होनानै आरो मोजां सोलोंथाइ होनानै मोजां थांखिसिम लांहोनो हायो आरो ना आरो खायफाया ओरैनो जोङो बिमा बिफानि अनगायै माने गावनि जियैनो मा होनो गाव निजायैनो मोजां थांख खौ लानो रोंनाय फरायसाफोरबो जों नुनो मोन्दों आरो लाइमोनफोरखौबो जों नुनो मोनदों आरो ना जायनि जाउनाव खायफ मोजां मोजां बिमा बिफा गैजायै गथ'फोराबो माने मोजां। थांखि लांनानै जौगासारनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना। माने बे समाव जोङो माने मोजां थांखिखौ खौ लानो हाबा जोंहा बिरााद गोरोन्थि जायोायो आरोोना फिउचाराव एबा इयुनाव औ बिनि थाखायनो जों माने बे समावनो जोङो नों मा मावगोन फिउसाराव नों मा खालामगोन बेखौ नों सानना लानाया मोजां आरो ना बेखिनियानो जोंनि लाइमोननि नोजोर होनो गोनां बे समानो आरोना जायनि जाउनाव जों गोबां लाइमोनफोरा गाज्रि लामाजों थांगासिनो दं आथिखालनियाव आरो ना गोरब ससनि मान गोदोथ' एसेबां ओरै माने जौगानाय नङामोन नालाय जोंनि बे
औ
समाजा दा समाजा जौगाबाय नालाय जेसेबांनो जोङो समाजा जौगालांदों एसेबांनो गाज्रि थासारियाबो जोंना बांबोगासिनो दं आर ना जायनि जाहोनाव जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा माने गाज्रि नोजोर खिजोब बांसिन थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना
औ
माने जौसेयाव जौसेयाव स्निजि स्निजि जौखोन्दोआानो माने गाज्रि लामाजों थाङो आरो। थामजि जौखोन्दोआ जोंना खालि मोजां लामााखि थांगासिनो आरो ना।
औ
जायनि जाउनाव मा होनगोन बेखौ जोंनि बिमा बिफा फोरोंगिरि गेदेर सुबुंफोरनि बोसोनखौ जों मोजां खोनासङोब्ला आरो मोजां बोसोन होयोब्ला जों दानि लाइमोन फोर मोजां लामाथि थांगोनखौ जों आसा खालामो आरो।
औ।
अब्ला ओरैनो लाइमोनफोरनि बेलायाव आङो नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानो बे नोंसोरनि गामियाव माने एबा समाजाव माबाय बिदि लाइमोनफोरा माने बेसेबां मोजां आरो बेसेबां गाज्रि लाइमोनफोरा दं नोंथांमोननि जायगायाव बेखौ फोरमायनो हागोन नामा
ओ जोंनि माबायावबो बिदिनो मोजांबो गाज्रिबो बिदिनो दों आरो
औ मोजांबो गाज्रिबो दं नाथाय ओ बांसिन मोजाङा दं ना नोंथांनाव बांसिन गाज्रिया दं बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना हो
ओ नि गेजेरावनो माने गाज्रिबो मोजांबो आधा आधा दोङोनलाय
औ औ माने बाजि बाजि जौखोन्दो आरो ना ओ जेरै बाजि जौखोन्दो ओरैनो जोंनाथ' ओ मा होनो ओ गाज्रि जोङो बयखौबो बुंनो हाया नङा होमबा खायफाया ओ जानाय लोंनायाव गाज्रिबा खायफाया ओ माने खायफाया मा होनो ओ समाजनि नोजोराव गाज्रि नु सानना लायोब्लाबो खायफाया माने मोजां थांखिजों उनाव जाहैफिननायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेफोरबायदिबो सुबुं दं बेखायनो जों माने गासैखौबो गाज्रि होननो हाया आरो ना खायफाया माने लाइमोन समाव गाज्रि जानानै उनाव जे माने बुजिस' हानाय एबा गोजौ थाखो मोननानै माने बेयो मोजांबो जालांफिननो हानायनि सुबिदा दं आरो ना
औ
बेफोरबायदि सुबुंबो जों नुनो मोन्दों बेफोरबायदि सुबुंखौबो जों नुनो मोनगासिनो दानि आथिखालनि जुगाव माने गाज्रि गाज्रि मुवा बेसाद जायो बा लायोब्लाबो माने बियो खायफाया माने फरायनायावबो ओ गोसो दं आरो फरायनोबो हायो आरोना लेखा फरायाव ओ गोरोंबो थायो बे बेबायदिनो गाज्रि मुवा लाग्राफोराबो गाज्रि मुवा जाग्राफोराबो
औ औ उम बिदिब्ला नोंथां समाबो जोंना जानानै फैबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ औ गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथां रायज्लायनो मोननानै
आंबो गो जोबोर गोजोन्नाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै अब्ला गोजोनथोंसै नामा औ औ दे गोजोनथों
औ दे